हेल'
औ नोंथां खोनादों ना?
अ
खोनादों नोंथां खोनाबाय फा दा नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां?
अ आङो नै दा जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां‌।
अ नोंथां ओमबा जोङो दसे ओ दसे दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा नोंथां दा?
जायो नोंथां एसे बेखेवनानै होग्रोदो दे फोरमायनानै होग्रोदे नोंथां
औ जायो नोंथां दाथ' जोंना बोथोरा जुलाइ मास जायखौ जों गायनाय फुनायनि दुहुम होननानै जों मिथियोना नोंथां। माने माने जोंहा दा जोंनि ओनसोलाव बां माने जोंनि बर'फोरनि एबा जोंनि आसाम हादाबसानि गासैबो थांनानै थानायनि गुदि राहायानो जाहैबाय माइ गायनाय नङा होमबा नोंथां उम दा ओरैनो आं जोंनि ओनसोल ओ जोंनि ओनसोलनि बा गामि ओनसोलनि जे माइ गायनायफोरनि बागै आं बेखौ एसे खोन्थानोसै नामा नोंथां नोंथां औ ओरैनो जोंनि गामिया नोंथां माने दैनि खेथ्रआव जेबो माने जेबो प्रब्लेम गैया माने दैया बोहैबायानो थायो दा दैनि जेबो प्रब्लेम गैया दा जोंनि गामि ओनसोलाव माने गुबुन गुबुन रोखोमनि माइ गायनायखौ जों नुनो मोनो जेरै गुबै माइ गायनाय होननानै बुङोब्ला खासिया आरो लेवसिया होननानै बुङो खनसेनो खोथिया खुबैखांनानै दडाइरेक्ट दुब्लि फोथाराव दुब्लि बाथियाव दायरेक्ट गायनाय माइखौ लेवसिया होननानै बुङो आरो खोथिया फुखांनानै माने खोथियाखौ मथा मथा लानानै गायथ'नानै दोननायखौ जिबा दिन एबा नैजि दिन बेफोर बेबायदि रोखोमनि गायथ'नानै दोननायखौ खासिया होननानै बुङो नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव माने खायफाया खासियाबो गावो खासिया लेवसियाबो गायो आरो नोंथां माने दाथ' आरो गायनाय फुनाय दुहुमनि समाव एबा दैज्लां बोथोरनि समाव गोदोनिजों आरो दानिजों बुहुद फारागथि एबा गोरोबलायैखौ जों नुनो मोनबाय गोदोनि समाव गोदोनि सम समाव जोंनि आबै आबौमोननि समाव गोबां मानसिफोरानो नांगोलजों एबा मोसौ मैसो ज हालेवनानै माइ गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन खिन्थु दानि आथिखालनिसो बिगियानारि मुगा जानायजों लोगोसे साफ्रोम नखरफोरावनो मोसौजों हालिनायनि सोलाय ट्रेकटरजों हालिवनाय एबा बिगियानारि आदबजों मावनायखौ जों बांसिनै नुनो मोनसै
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बुंनो थाङोब्ला माने गोदोनिजों गोदोनि माइ गायनाय आरो दानि माइ गायनायजों गोबां माने फारागथिसै मानोना गोदोनि समाव मोसौ जों हालवनाय हालेवनायनि जाहोनाव गोबां थाब गायखाङामोन गोबां गावजों गावनि गेजेराव बादा बादि माने धाम धुम खालामलायनानै बिसोरो गायोमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव गोबां बिगा हा थायोब्लाबो माने खनसेयैनो गायजेनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा मोजाङा मोजांबो नोंथां मानोना एसे समनि गेजेरावनो जोङो माइ गायनानै जेनेबा गुबुन खामानिफ्राव जोङो नांथाबनानै थानो हायो बेयो बिगियानारि जोंनि थाखाय मुलाम्फा नंगौ दा माइ दै्लां बोथोराव माइ गायखांनानैल' जाया नोंथां माने माइ जोङो माइ गायखांनानै जाया बेयाव थानाय दुब्लि फोथाराव थानाय माइनि सिङाव दै हाबदोंना हाबाखै हाग्रा रज'दों नामा बेफोरबायदि खौ जों नायबाय थानांगौ आरो बेनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव नि बागै आं खिथानोसै नोंथां माने जोंनि ओनसोलाव हो जोंनि ओनसोलाव माने आरो एदि रासायनारि एबा हासार बेबायदि बाहायनायखौ जों बांद्राय नुनो मोनाखै आरो दासान्दि नोंथां। माने गोबां जायगाफोराव नुयो माखासे केमिकेल माखासे हासार रासायनारिक हासार बाहायनानै आबादफोरखौ आबादफोर आबाद फोथारनिफ्राय गोबां रोखोमनि आबाद दिहुननाय बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो खिन्थु जोंनि जे जोंनि जे ओनसोलाव आं जे नुबाय गोबां आबादारिफोरानो एबा माइ गायग्रा न'खरफोरानो बांद्राय बेबायदि ओ रासायनारिक एबा बिगियानारि आरोंदायारि मुलिफोर बाहायनायफोरखौ जों नुनो मोना। मोनाखै आरो नोंथां माने जोंनि हाया जोंनि हाया दिनैसिम गोबां बोसोर जालांबाय थेवब्लाबो बेवहाय माइ आबादा जाथारखायो आरो नोंथां मानि जाद्राय नङा आरो। माने बोसोरै बोसोराव मोनसे आबाद फोथारनिफ्राय जेन'बा मोनसे दुब्लिनिफ्राय बेसेबां ओम माइ बेसेबां बुरजा माइ मोननांगौ बेखौ दिनैसिम माने मोनगासिनो दं आरो मानो होननानै बुङोब्ला जों मि जि- जायगानिफ्राय एबा जि बान्दोनिफ्राय जोंनि बे गामिनि ओनसोलनि मानसिफ्रा दै लाबोदों बे जायगानिफ्राय माने बोहैबोनाय दैया फुलुं एबा हासार गोनां आरो नोंथां। बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलफोराव बांद्राय बेबायदि ओ हासार बा रासायनारि मुवा बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। दा आंनो आं आं आं आं जोंनि ओनसोलनि बागै खोन्थाबाय नोंथां दा नोंथाङाबो नोंथांनि ओनसोलनि माइ गायनायनि बागै माइ गायनायनि रोखोमफोरनि बागै अननानै एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। जोंखैबो बिदिनो फार्स्टआव खारायनानै जेब्ला खोथिया गायनो रिदि जानानै जाब जाबा जोंहाबो बिदिनो माने जोंखैबो खोथिया गायनाय जायो आरो आरो नोंथांमोनसिम बुङो जे खा- सिया खासिया गायनाय जोंखैजाय बेफोरबायदिखौ खालामनाय बिदि आरो थारमाने जोंखौ जाय डाइरेक माने खोथियाखौ फोखांनानै जेब्ला खोथिया रज'नानै गोजौ गोजौ जाबोगोन फुजानाय जागोन अब्ला बेखौ फु- फुनानै जोंखैजाय माने जोंनि ओनसोलाव डाइरेक्ट गायनाय जायो आरो माने नोंथां। आरो गोदोनि समनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि सोलिबोगासिनो माने जोंखैजाय बे माइ गायनाय आदबा आरो माने गोदोनि समाव ओमफ्रायो जोंखैजायथ' बिदिनो मोसौ मोसौ मैसो बेफोरजों हालेवनाय जायोमोन गोदोनि समाव ओमफ्राय दा साइन्सनि साइन्सनि बिथिङाव माने समजों लोगोसे जौगाबोनायलाय माने बिदिनो मेसिनारि आगजुफोरजों हालेवनाय जायो दानि जुग आव आरो बिदिनो मे- सिनारि आगजुजोंनो माइबो गायनो हानाय जाबाय थिग बेबायदिनो माने मोसौ फोरनि खस्थ'खौ नुनानै माने जोंखौ जोंनि ओनसोलाव माने- बेफोर बायदि खौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथांमोने गोदोनि समावथ' बुहुद माने जिब जुनारफ्राबो खस्थ' मोनोमोन नङा होमबा नोंथां। बेखायनो बेफोरखौ। बेफोरखौ साननानै माने जोंखैजाय दा जोंनि ओनसोलाव माने बेफोर दोरोङारि माने मेसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनानै माने। आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनसै आरो नोंथां मानि जोंखैजायबो।
औ।
औ। माने मोसौफोरजों हालौवा मोसौफ्राबो खस्थ' मोनो मानसिफ्राबो खस्थ' मोनो नालाय नोंथां बेखायनो बेखायनो दा बेफोरखौ सानखांनानैनो माने मिसिनारि आगजुफोरखौ बाहायनानै गायनाय हालौवनाय बेफोरबायदि जायो आरो माने जोंखैजाय नोंथां। आरो बिदिनो गायखांनानै माइ हानाय समावबाबो माने जोंना आरो बेयावबो मेसिनारि आगजुफोरजों हानाय जायो। बेफोर बादिनो आरो हाखां हाखांनानै बिदिनो सिगांनि समावथ' गोदोहाय हाखांनानै मारा होनाय समावबो मोसौ मैसोजों होनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां दाथ' आरो दा बेखौबो माने मोसौनि खस्थ'खौ नुनानै माने मि सिनारि आगजुफोरजों माने मारा होनाय बेफोरखौ जोंखैहाय माने बे लानाय जाबाय आरो माने माने बेफोरबायदि आदबजों माने मारा होनाय माइ हानाय बेफोरबादिखौ खालामनाय जायो आरो जोंखैजाय दा
औ नंगौ नोंथां।
औ बेफोरबादिनो नोंथांमोन थिंबो मारा होनाय माइ हानायफोराबो माने सोलायबाय जानो हागौ नङा होमबा? थिग बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो औ गुबुन गुबुन जायगायावबो बिदिनो जिब जुनारफोरनि खस्थ'खौ नुनानै गासैबो सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो गासैबो। सिङाव नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां सागो
औ। बिदिनो आबाद मावनायानो बेलेग आबाद मावनायानो होन मायानो होन माने फ्रायानो बांसिन आरो सिन माने मेसिनारि एगजुफोरखौहायनो बाहायनायखौ नुनो मोनसै आरो माने ना थिग बेबायदिनो माने जोंखबो नोंथाङा दहायस बुंदोंमोन केमिकेल रायनारि हासारफोर बायनाय बे जोंनि ओनसोलाव नुनो मोननाय जाया जोंखैजायबो माने बेफोरबादिखौ बाहायबाय थायोब्ला माने जोंनि बे आबाद मावनाय फोथारफोरा हाफोर गाज्रि जायो आरो माने नोंथां औ बेफोरनि थाखाय माने बाहायनाय जाया आरो माने। मिथिंगायारि मिथिंगायारि जेरै दं बेफोरबादिनो माने मावनाय जायो। आबादफोरखौ
ओमफाय नोंथां नंगौ।
औ। दा नोंथांमोनथिंहाय बिदिनो माइ हानायफ्राबो। माबायदि आदबजों हायो मारा होनायफ्राबो एसे फोरमायना होदो जायो।
औ नोंथां। नोंथाङा जेरोखोम दा बुंलांदों बे गासि बे गासैबो जों मिथिंबो जोंनि ओनसोल एबा गामिफ्रावबो बेबायदि बाहायनायखौ जोंनो मोनबाय दं मानोना दानि जुगाव बिगियाननि जुगा बिगियाननि जे आदब जाय आदबजों गोदान गोदान आगजुफोर दिहुननो हायो बे आगजु बिफोरखौ जोंनि ओनसोलफोरावबो लाबोनानै बाहायफैनायखौ जों नोनो मोनबाय आरो दा जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलावबो आखाइजों हानाय आखाइजों माइ हानाय बेखौ जों नुनो मोनला दा मेसिनानो हायो आरो मेसिनानो मारा होनानै बिनिफ्राय माइ दिहुननायखौ जों नुनो मोनसै आरो नोंथां गोदो समावथ' आखाइजों हाजिरा खामला एबा माइनि दथा होनानै गोबां माइफोरखौ हाहोयोमोन दा बेफोरनि सोलाय मेसिनफोरासो एबा आगजुफोरखौसो बा हानायखौ बाहायसै आरो नोंथां दा नोंथां जोंहाथ' समाबो जाबाय नोंथां होमबा जोङो आंथ' नोंजों जों सानैजों रायजलायनानै आं बिराद गोजोननाय मोनो दायो नोंथां आंनि गोसो जोंनि गामिनि ओनसोलनि बागै आबाद मावनायनि बागै नोंथांनोबो फोरमायबाय नोंथाङाबो आंनो फोरमायनानै होबाय दां नोंथांजों रायज्लायनानै बिराद गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै बहुद गोजोननाय मोनबाय माने नोंथांनि ओनसोलखौ मोनथिनो मोनबाय आंबो बेखायनो बहुत गोजोननाय मोनबाय दा समावबो जाबाय दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे नोंथां दे
औ नोंथां औ